हेल' खोनादों ओ औ
बा आंजों एसे खोथा सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन दे
आङो बाथोननि ट्रपिक लाना फैदों।
औ
बाथोन होननो होनना बुङोबाथ' जोंना गिबियैनो बर'फोरनि फेभेरेट बा बाथोनानो जाबाय नाफाम बाथोन आरो बे नाफाम बाथोनखौ बोरै बानायो आङो नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै आरो जोंथिंजाय बोरै बानायो
ओम
इसे इदिनो नाफाम बानायनो थाखाय गिबियैनो ना गोरान नांगौ ना नांगौ जाग्रोयो नाखौ जोङो बिलो एबा फ फुख्रियाव एबा अबेबा दुब्लिफोराव लायो आरोना ओमफ्राय बेयाव बिदिनो बुरजा मोनबाथाय बेखौ खौ मोजाङै सायनानै सुसिगोन सुखांनानै बेखौ सान्दुंङआव सानदांगाफोराव फोरानो आरो बेखौ खौ रानजासिम मोजां रानजासिम बेखौ फोरानबाय थागोन आरो मोजां रानैफोरखौ बिदिनो बेरथ बेलथाय होनानै मोजां फोरानना होयो आरो ओमफ्राय बेयो मोजां रानबाथाय जोङो बेखौ उवाल उवालाव देयो आरो ओमफाय उवालाव देनायाव इदिनो थास' गोसोमनि गांखं दुदालि गांखं इदिनो खुमब्रा ब्रा खुमब्राखौ गिदिंनो नाफाम देनाय स समाव नाफामा एसे गिसि सिदोब मोजां थाथों होननानै खुमब्राखौ होनाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो थास' थास' दौओ थास'बो होनानै बेखौ ज' देफानाय देफायो आरो आरो बेयो मोजां गेब्ले बा थाय बेखौ बिदिनो हासुं औवानि हासुुङाव सोनानै बेखौ माबा जों हाजों लिरथेनानै बेखौ मास मोनसेसो मास मोनसेनि थाखाय बेलेगाव दोनो आरो ओमफ्राय बेखौ मास मोनसे जाबाथाय बेखौ दिहुनना लायो आरो नांगौ जानो खिनिखौ बिदिनो एसे एसे नि हानै हानै संनानै जायो आरो बेबायदिनो जायो आरो नोंथांमोनथिंलाय माबायदि जायो
जोंथिंबो माने बिदिनो नोंथाङानो जेरैहाय गुवारै फोरमायलांखाबाय आरो जेनेबा बाथोन होनोब्ला जोंहा गोबां बाथोन दङ जेरै ना गोथां बाथोन बिदिनो जेनेबा खोब माने गासिबो माने
खायफा खायफा जेनेबा इदिनो गुमा बाथोन बिनो माने बाथोन नालाय आलु बाथोन बेफोर बेफोरबायदि गोबां बाथोन बानायना जायो आरो जों बर'फ्रा बि बिनि मादावनो जोंहाबो बे नाफाम बा थोना माने फेबेट जाहैयो आरो बयनिबो थाखाय जोंहा बे नाफाम बाथोन मोनजायो अब्ला जोंहा माने बयबो ओंखाम जानो हायो आरो ओंख्रि ओंख्रि नाङाबाबो बे बे नाफाम बाथोनखौहायो जोङो जोंथिंहाय माने बानायनो थाखाय गोबां जगार नांगौ जेरैहाय जोङो बे नाफामखौ माने ना ना फिसा फिसाफोरनिफ्राय बानायनाय जायो आरो जोहा बांसिनै ना फिसा फिसा जेरैहाय फिथिख्रि मावा गोरि नास्राय बेबायदि जेनबा बिलु एबा हाखर हालानिफ्राय जोङो बेखौ लाबोनानै मोजाङै जेनेबा सुनानैहाय बेखौ अराव फोरानस्रोनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो मा होनो बेखौहाय फोरान एसे फोरानस्रिनानै गोदोनि दिनावथ' माने हासंखौ बांसिन बाहायोमोन जेरैहाय दानि दिनावहाय जोङो भयामखौ बानाय बाहायनाय नुनो मोनसै गोदोनि दिङाव माने जोङो हासुङावहाय औवानि हा-हा औवानि हासुं गोथाङावहाय सोनानै माने बेखौहाय उवाल्डआव देग्लिनाय जायो आरो बेवहाय जोङो माने थास' दालिनि गांखं बायदि होनाय जायो आरो बिनि उनाव जेनेबा खांनानै देखांनानैहाय बेखौहायो हासुङाव सोनाय जायो जेब्ला हासुङाव सोयो जोङो अब्ला नुयो नुनो मोनो बेवहाय बानलु थाइसे थाइनै सोफनाय जायो आरो आरो बेखौहाय मानो बे थालिर बिलाइखौहाय माथेनाय जायो आरो हासुङावहाय बिनिफ्राय जोङो बेखौहायो दान मोनसे एबा दान मोननैनि उनावहाय जोङो बेखौहाय हारसिङाव हमनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बेयो मोदोमनायनि थाखाय
खायफाबा दानि जुगाव माने दानि जुगाव बेखौहाय फबनानैबो दोनला आरो जों बेखौहाय माने एसे गोबाव समनि उनावहाय जों बेखौ दिरुना जानाय जानो हाबाय आरो जेब्ला बियो मो दोमो अब्ला बेखौ जोङो जानो हाबाय आरो अब्ला ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो बेखौ जानो थाखाय जोङो माने थावबो नाङा जेरैहाय बेखौ सारायाव दै होनानैहाय नांगौ जेसेबां दै होनानै बेखौहायो बे नाफामखौहाय जों एरननानै नांगौसेबां जानो थाखाय दिहुना होनानै जोङो बेयावहाय बानलु थाइफा थाइनै हाखावनानै सामब्रामजों आराम बेखौहायो
बेखौ माने बे दै रानजासिम फोमोनब्लानो बे नाफामा मोननाय जायो आरो बेनि माने मोदोमनाया खाथि खाला बिदिनो न' बांफोरावबो बुहुत मोजां गोथाव मोदोमो बे मोदोमबाथाय बयबो माने बेखौ जानो लुगैयो आरो
दा बे बेनो आरो नाफाम बानायनि आइदाया माने जोंनिथिंनिया
औ
दा
नायाबोथ' नाखौबोथ' गोबां मडेलनि जायोना मानसिफोरा जेरै बिदिनो गोरान एवनानै बाथोनबो देनानै जायो आरो इदिनो सानजारि बाथोनबो जायो बिदिनो फाजाबो जायो आरो ओमफ्राय आरो गांसेमा बाथोन गांसेमा बाथोन होनोबाथ' बिराद गोथाव
औ
आरो आलु आलुखौथ' बिदिनो एवनानैबो बाथोन देनानै जायो आरो रुनानैबो बाथोन देनानै जानाय जायो। आरो आरो नोंथां मोनथिं मा मा बाथोन जाबावो नों नोंथाङा एसे फोरमायना खोन्थानो हागोन नामा
औ हागोन दे दा जेनेबा जोंनिथिहाय दायो बांसिन माने फुं फुङावहाय आलु बाथोन जानाय जायो जेरैहाय दैज्लां बोथोर फुङावहाय जेबो बांद्राय ओंख्रि मोननो मोननो थाङा। बेखायनो बेवहाय फुङाव बांसिन आलु बाथोन जानाय जायो आरो जोंथिं खायफाबा बांसिन ना बाथोन जानाय जायो आरो दा दैज्लां समाव ना मोनो सानानैहाय ना फिसा फिसा। गोथां बेखौहाय जानाय जायो आरो। आरो जेनेबा माइ हानाय समाव जोङो समाव गोथाव हमो बेखौहायबो जों देनानै जायो। जायो बे गुमा गोथावाबो माने बुहुत गोथाव जायो आरो जेरै जों बेखौहाय थाव होआ लासेनो जोङो बे गुमानिफ्रायनो थाव ओंखारनानै बेनो बेबायनो मोनो आरो बे गुमाया
ए।
दा बिदिनो जोंथिं गोबां बाथोन जानाय जायो आरो।
होम। जोंनिथिंहायाबो बिदिनो टमेट' बाथोन होनोब्ला टमेट'खौथ' बिदिनो मालायफोरा माबायदि जायो बेखौ मिथिया आरो जोंनि जोंहानि जानायखौ आं खोन्थासै आरो ना? नोंथांनो जोंहा बिदिनो गिबियैनो बानलुखौबो सावनानै लााय सिगोन बानलुखौ सावखांनायनि उनाव बिदिनो टमेट'खौबो सावसिगोन टमेट'आ मोनबाथाय बिनि बिगुरखौ गारसिगोन गारनायनि उनाव उनाव बानलु बानलुजों सब्राम सामब्राम गुफुर बिदिनो देनानै ज' दे थांफानानै इदि जायो आरो। आरो मोनसेयानो जाहैबाय बिदिनो थाव एसे होनानै बिदिनो टमेट'खौ फास्टावनो सुना लाखानानै हानानै आरो ओमफफ्राय थाव एसे होदो ओमफफ्राय बेखौ एसे एवनानै बेखौ दै होनानै उनाव बेखौनो बाथोन थुग्लि नानै जायो आरो बेबायदि। आरो खाख्रिकला होननानै बुङोबाथ' खांख्रिखलाखौबो बाथोन जायोना मानसिफोरा? खांख्रिखलानि खांख्रिखलानि बिगुरखौ एसे बिदिनो लेमस्रोनानै बेखौ बेखौ हाखाव ओंखामजों रुफायो। जों उम ओंखामजों ओंखाम होनबाथाय बेखौबो उनाव खांसिगोन ओमफ्राय उनाव बानलुखौ एवनानै मानानै देनानै ज' बाथोन देनानै जानाय जायो आरो।
औ।
आरो फान्थाव फान्थाव होनोब्लाथ' बिदिनो फान्थाव फान्थाव गोलावखौथ' बयबो बाथोन जाखायो होनना मिथिखायो। बिदिनो जोंहा जों हानि जानायखौ आं खोन्थानोासै आरो जोंहाथ' बिदिनो सामब्राम सामब्राम गोजाखौ हानानै ला सिगोन। ओमफ्राय बलुखौबो बालुखौ बिदिनो एवनानै देसिगोन ओमफफ्राय फान्थावखौ सावसिन सिगोन बिनि मोनजासिम बेखौ सावगोन आरो ओमफफ्राय बे फान्थावआव मोनबाथाय बिनि बिगुरखौ जिरसि सिगोन जिरखांनायनि उनाव बेखौ उनाव सिफ्लेनानै सिफ्लेसिगोन आरो ज'नो। ओमफ्राय बिदिनो जायो आरो आरो। नोंथांमोनालाय?
जोंनाबो बिदिनो जेरैहाय जोंना ब ओंख्रि गैथारावथाया बानलु बाथोन जानाय जायो। आरो बानलु बाथोनाव जेनेबा बे सामब्राम जों बानलुजों होबानो माने बाथोनो जायो आरो।
औ।
बेखौहाय जोङो माने थावाव एवनानै जोङो बेखौ बाथोन देनानै जानाय जायो आरो। आरो जोंहा उम। आलुआवबो जोंहा सामब्राम होयोब्ला बुहुद गोथाव जायो। आरो दुन्दिया होबाबो बांसिन गोथाव जायो आरो दायो जोंहा दानि दिनाव जों गोबां बाथोन जानाय नुनो मोनो जेरैहाय बुटफोरखौबो जोङो बाथोन देनानै जानाय नुनो मोनो आरो दावदैफोरखौबो बाथोन देनानै जानाय नुयो। बेबायदिनो माने गोबां बाथोन देनानै जाग्रा माने जानो हायो आरो दानि दिनावहाय ओंख्रि गैयाबाबो जोङो बाथोनजोंनो आरो जोङो नोंथाङानो फोरमायलांखाबाय जेरैहाय जोंथिंबो इदिनो बेलाथि बाथोन जायो। आरो जोङो फान्थाव जेनेबा फान्थाव गोखाफोरखौहाय जोंबो बाथोन देनानै जायो। जेरैहाय जोंहा गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय जाबोबाय थानाय जेरैहाय खुन्थाइ बेफोरखौबो जों माने बाथोन देनानै जायोब्ला जों खोब माने बेजों ओंखाम खहाबो आरो। दा ओंख्रि गैयाब्लाबो जों बेजोंनो जानो हायो आरो।
उम।
दा होनब्ला जोंनि बे रायलायनाय टपिकखौ एसेयावनो फोजोबनोसै।
औ दे औ दे।